नोंथां। हेलौ नोंथां।
हेलौ।
खोनादोंना? खोनादोंना? नोंथाङा मा खालामदों दा? हेलौ नोंथां।
मोनानि ओंखाम जांखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां सिलायाव। नोंथाङालाय मा खामदों?
आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा बेस्थ' नामा?
आङो बेस्थ' नङा नोंथां माबाफोर खोथा दंमोन नामा नोंथां?
खोथायाथ' जेबो खोथा गैथ'वामोन ओमफ्राय नोंथाङा मा ओंख्रि जादों?
जोंना नोंथां ओंख्रिया दालि आरो नाफाम बाथोनसोमोन नोंथां।
ए नोंथां आं नाफामनि बारैसो नोंनाव नोंजों रायलायनो होननानै फन खालामदोंमोन। ओंख्रियाबो नोंसिना बेनो जाबाय आरोना दा।
होनबाथ' नोंथां
औ नोंथाङा नाफामनि बारै मारै मारै खालामो मारै जायो खोन्थानो हागोन नामा?
आंथ' दासो जाथारदों नों थां मानो खोनन्थानो हाया जानो नाथाय आं नाफामखौ बानायफेराखै आरो नोंथां ना थाय गुबुननि बानायनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नोंथां गुबुननि बानायनायखौ नुदोंबाबो खोनन्थानो हागोन ना नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां आंनाव जाखिनि मेलेमाव दङ बेखौनो खिन्थानोसै आं नोंथां
औ नोंथां
आङो नुनायावथ' एबा खोनानायावथ' मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबियावनो जोङो नाफाम बानायनो थाखाय ना गोरान नांगौ नोंथां ओ ना गोरानाव ना फिसा फिसा मावा बा फिथिख्रि गोरि बायदि ना थायो बायदिसिना थायो बे बेखौनो फोराननानै लाखानायखौ बानायो होननाय खोनादों नोंथां थ' गिबियावनो ना गोरान फोरानना लानायखौ मोजाङै रानस्रेमब्ला बिनि उनाव जोङो बेखौ उवालाव देनाय जायो आरो नोंथां
औ
ना गोरानखौल' उवालाव देब्लाथ' नाफाम जानाय नङा नालाय नोंथां बेनि थाखायनो जोङो थास' फिसा फिसा थायो थास' बिसं होनो बेखौ बेखौ जोङो खानानै लायग्रोनाय जायो आरो नोंथां बारि बा बागानफोराव आरो बेखौ नङाब्लाबो थास' दुदालि होननाय मोनसे दङ बेखौबो होनाय जायो आरो खायफा खायफा खुमब्राजोंबो देनाय जायो नोंथां
औ
जोङो नाफाम देनो थाखाय बिदिनो गिबियावनो जोङो उवालावहाय ना गोरानखौ मोजाङै देग्लिनानै लाग्रोबाय गुन्द्रा जाजासिम आरो बेनिफ्राय जोङो जों बे खानानै लानायखौ थास' बिसंखौ मोजाङै साफा सुखांनानै जोङो उवालावहाय गारसननानै होनाय जायो आरो नोंथां आरो बे खौबो ना गोरान देग्लिनायजोंनो जयै देफाबावनाय जायो बेनि उनाव दैखांनो देनाय देनानै जेब्लासिम गेब्लेयागौ मानि जों बेखौ देबाय थायो जेब्ला बियो। देखा देग्लिजानानै मोज जाङै सिथाब्रुं सिथाब्रुं मोननैजों मिलायफ्लेया मिलायफ्लेजासिम। मिलायफ्लेनाय जायो होम्बा जोङो बेखो औवा हासु सोनाय जायो आरो ओ जोङो औवा हासुंखौबो। ओरैनोथ' मोनगोरा नालाय गि बेयावनो जोङो औवा बागानाव थांनानै औवाखौ दाननानै लायग्रोनाय जायो आरो नोंथां। जोङो दाननानै लायखांनानै औवाखौ। मोजाङै साफा स्लिम हनानै लायो हनायनि उनाव आ रो जोङो बिनिस सिङाव थानाय मैलाफोरखौबो मोजाङै सुनानै लाखायो आरो बेनि उनाव। जोङो बे। देनानै दोननाय नाफाम आरो थास'जोंखौ जोङो सोयो आरो बे। औवा हासुङावहाय। दा जोङो। बेथ' देखांनायनि उनावनो लोगो लोगोनो जाजाया नालाय। बिनि थाखाय बिनि थाखायनो। जोङो नाफामखौ औवा हासुुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो। औवा हासु सोखांनायनि उनाव जोङो बेनि सायावहाय थालिर बिलाइ होयो थालिर बिलाइनि सायाव हाथ'फ्ला होयो आरो बिनि सायाव जोङो हामा माथा हाजों लिरथेना होबावनाय जायो आरो जाहाथे बेहाय एम्फौ गाज्रि बा। सेवा नाफामा बिनि थाख जोङो बेखौ मोज्जाङै लिरथायनान दोननाय जायो आरो। त' बिदिनो सोनानै दोनखांनायनि उनावज जोङो बेखौ दानसे बा दाननैनि उनाव जोङो बेखौ जानो थाखाय हाननाय जायो आरोोना नोंथां। थ बि। बिदिब्लासो नाफामा जानाय लागा जायो आरो नङाबा जोङो बेखौ बानायखांग्रा बानायखांग्रि लोगो लोगोनो जाजाया। बिनि थाखायनो जों बेखौ गोबाव दान मोनसे बा दान मोननै दोननाय जायो आरो बेखौ। अ नोंथांमोननिथिंलाय नाफाम अ माबायदि बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
जोंनिथिंजायाबबो बिदिनो ना गोरान थास'नो बानायो गिबियावनो जोङो ना गोरानखौ दखानाव एबा गुरनानैथ' जोंथिं दैबो खाथियाव गैया नालाय गुरनानै लायनोबो दखानाव फाननायफोरखौनो बिदिनो ना फिसा फिसाखौ लाबोनानै ना गोरानखौ मोजाङै साफा खालामना लानानै थास' बिसं नङाबा दुदालि गांखंखौ होनानै हानानै लायनानै। ना गोरानखौ उवालाव देनाय जायो आरो ना। ना गोरानखौ उवालाव देनानै। गेब्लेबा थासखौबो बेयावनो ज होना देयो आरोना मोजाङै मोन्नैखौबो मोजां गेब्लेहोनानै
नोंथाङा अन्नानै एसे गोबोरै रायजलायनो हाबावगोन नामा खोनाफैया खोनाफैया जादों नोंथां हेल' नोंथां
देनानै लानाय थास' ना गोरानखौहाय ज' सोनानै जोंहा बयमावसो सोयो आरोना
नों नोंथाङा अननानै खिन्थाफिननो हागोन नामा था बांद्राय खोनायाखैमोन नोंथां
जोंहाना माबायाव थास' आरो ना गोरानखौ उवालाव देनानै लाबाय आरोना
औ नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
ओमफ्राय दाथ' औवा हासुङाव सोनाय जाया बयेमफ्रावसो सोनाय जायो बिदिनो दिंब्रिनि बयेम प्लास्टिकनि बयमफ्रावसो सोनाय जायो आरो ना
औ नोंथां
देनानै लानानै बिदिनो बयामाव सोनानै सायावहाय हाथ'फ्ला नङाबा खारदै खारदै एसे होनानै फाथ'फ्ला सायाव होनानै पेपारफोर नङाब्ला प्लास्टि होनानै मुख्राखौ मारिनानै दोननाय जायो गामिफोरनिखौ आं बारा मोजाङै मिथिया जोंहा बेबायदिनो ओरैनो सिमपोल बानायो आरोना नोंसिनिथिं मा माजों जायो नाफामखौ खोन्थानो हागोन नामा
औ नोंथां जोंहाथ' बांसिन नाफामखौ बाथोनल' जानाय जायो नोंथां
औ
आरो नाफाम बिदैबो जानाय जायो सम सम
औ
नाफाम बाथोनखौ बोरै बानायो होमब्ला जोंहाथ' ओरैनो बानायनाय जायो माने सिगाङावनो जोंहाथ' गेसावसो संनाय जायो नालाय नोंथां अरदाबबो गो गैया आरो बन अदाब दंब्लाबो बन गैया जायो नालाय नोंथां थ' जोङो गिबियावनो सारायावहाय एबा माबा गेसाव सारायखौ जाननानै लाग्रोबाय जाननानै लानायनि उनाव आरो जों बेहाय नांगौखिनि थावखौ होबाय आरो साराय दुंब्ला जेब्ला थाव होयो अब्ला जोङो जोंनो नांगौखिनि सामब्राम आरो बानलु हाइजें सामब्राम गुफुरखौ देनानै लायो। जेब्लानो थाव दुङो अब्ला जोङो बे बानलु आरो सामब्राम पियास हानानै लानायखौ होसनहरनाय जायो आरोना। आरो बेहाय सम सम माब्लाबा माब्लाबा जोङो फासफरन जिरा गथा गथा मोनो ना बेखौबो होसनहरनाय जायो आरो जाहा थे मोदोमो ओंख्रिया। बा नाफाम एवनाया बेनि उनाव जोङो जेब्ला सामब्राम आरो बानलुआ मोजाङै खामफ्राम खामफ्राम एवजा-एवजायो अब्ला जोङो बेहाय जोंनो नांगौखिनि हेलौ औ जेब्ला जोङो सामब्राम आरो बानलुआ मोजाङै खामफ्राम खामफ्राम जाजासिम एवजायो अब्ला जोङो जोंनो नांगौखिनि नाफामखौ जोङो हाननानै लायो आरोना साम'स से बा सामसनै बांद्रायबो बुरजा होजाया। नाफामा लसबो जायो आरो बांद्राय गो गोथावबो जाया खोलाबो आरोना नोंथां। त' बिनि थाखा जोङो एसेल' लानाय जायो सामससे बा सामसनै। ओमफ्राय जोङो नाफामखौ मोजाङैनो एवनानै लाग्रोसै दसे एवनायनि उनाव जोङो बेहाय दै होनाय जायो आरोना जेब्ला नाफामा गोरान गोरान खाम अब्ला जोङो बेहाय दै होनो दै होनायनि उनाव जोंनो नांगौखिनि संख्रि बानलु जिरा जाखिनि नांगौ जोङो हरजोबो जेब्ला दैया रानो अब्ला जोंना नाफामा जानो थाखाय थाग थियारि जाबाय आरो ना नोंथां। थ' जोंना बिदिनो ओरैनो सिमपोलैनो बानायनाय जायो नोंथां।
औ मारै मारै जायो नोंनिफ्राय औ औ नोंथां। नोंसिनि जानायनि माबाखौथ' मिथिबाय आं दिनै।
दे बिदिब्ला नोंथां। समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां? माब्लाबा सावरायनोसै
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे